हेलौ नोंथां
आ
मा खालामदों नोंथां खुलुमबाय खुलुमबाय मा
खोनासंनो हादोंना
खोनासंनो हादों औ ओमफ्राय नोंथां आं नोंखौ कल खालामनाया मोनसे बाथ्रा सोंनोसो आङो औ आं मोन बाथ्रा सोंनो नोंनाव औ बे माइखौ माबोरै गायो नोंथाङा मोनथिगौ नामा
माइखौ गायनायनि बारै एसे बुंनो हागोन बे बुंनायाव आं मथै जोंनि भारत हादराव माइ गायनाया बिराद गिदिर बाथ्रा आरो ना बे माइनि गेजेरजों जों मुनुसमाया थांनानै थानायाव जोबोद गाहाम जानानै दङ आरो
बे माइखौ जोंनि भारत हादराव ओ दैज्लां बोथोर सफैनाय आरो एबा बिदिनो अखा हानाय बोथोराव बे समावसो गायनाय जायो आरो बेफोरखौ गायनो थाख खाय जोंङो मोसौजों हालवनांगोन हाल होननाय अस्त्रजों
औ नोंथां
हालौखांनायनि उनाव
माइखौ मानसिफ्रा जमा जमा गामिनि ज जानानै रायजोफोर गायनाय जायो नोंथांङाबो माबा एसे बुंबावनो हागोन आंनि गोरोन्थिफोर मोननाय जादों
अ नोंथां आं माने आं फोरमायनो हागोननि एसे बे जोंना दा जेनेबा जोंङो बर हारि हिसाबैथ जोंङो माइखौनो गायनानै बा जोंनि थांनानै थानायनि राहाया जाबाय माइआनो जोंनिया गोदोनिफ्रायनो जोंना बां बे माइजों माइनि सायावनो बा माइ गायनानै बे जानायानो जोंङो थांनानै थानायनि मोनसे राहा होननानै जोंङो सानबोगासिनो आरो दासिमबो इसिबां माने जौगाबोआखै दासिमबो दङ ओ जोंनि हारिया माइनि सायावनो सोनारनानै दङ दा आङो खोन्थानो नोंथां माइआ माइखो जोंङो माबोरै गायो दा माइखौ गायनांगौ जायोब्ला जोंङो फार्स्टावनो मा खालामनांगौ जायो ओ माइ खौ खोथियानि थाखाय सोमनानै दोनग्रोनांगौ जायो आरो बिनि सिगां जोंङो दुब्लिखौ दुब्लि बारिखौ फुरा हालौनानै लानांगौ जायो हालौनानै लानानै मा खालामो जोंङो सिगां सिगां गिबि खेब हालौग्रोगोन खनसे दा गिबि खेब हाल नो ओ खारायनाय होननानै बुङो दा खारायखांनानै जोंङो मा खालामबावो आरो हाग्राया इसे थैयोब्ला बै जा जेनाखि हालौजानानै हाग्राया गुनानै बे एसे थैयोब्ला आरो नैथि खेबनि थाखाय हालेबावो जोंङो दा नैथि खेबनि थाखाय हालेवनायखौ जोंङो मा होनो बर होनाय होननानै बुङो नैथि खेबनि थाखाय हालौनायखौ दा बर होखांनानैसो जोंङो मा खालामो ओ जोंङो बिनि सिगां सिगांनो खोथियाखौ सोमनानै ओ सोननानै दुब्लि बारियाव दब्लायसे दब्लायनै बिगानै
मा खालामो दब्लायसे दब्लायनैखौ खोथिया फोनानै दोनग्रोयो आरो दा खोथिया फोनायनि नि हाबाया जाहैबाय खोथियाखौ सिगां सिगां बस्थायाव सोमनानै दोननानै एसे गाजा बेरबा बेखौ जोंङो बोखारनानै दोनो ओ थामहिनबा जोंङो थालिर बिलाइयाव मोजां बनानै ओ बे माइ जेनाखि एसे गाजा बेरबाय बेखौ माबायाव आराम सार लानानै दोनथ'यो आरो ओमफ्राय गाजा एसे गोलाव गोलाव सो जाबाथाय जों बेखौ दुब्लि बारियाव लांनानै जेनाखि एसे दुब्लिखौ हालेवनानै दोननाय दं बेहाय मोजाङै फोनानै दोनहैयो। फोनानै जोङो मा खालामगोन दुब्लिखौ एकदम हालेवग्लिबाय थागोन हालौग्लिबाय थागोन। गोन हालेवनानै हाया मोनांगौ मानि जोङो हालौवो आरो। ओरैनो जोङो बांसिनै सरासनस्रायै खनथामखौनो हालौवो खनथाम हालौनायनि उनाव नो जोङो ओ माइखौ गायनो हायो आरो दा माइ ओ खोथिया जेब्लानाखि एसे देरगोन जौगोन ओरैनो आदैसेसो जागोन ओम। इसिबांसो जायोब्ला जोङो बेखौ खोथियाखौ फुनाय जायो फुनानै ओ दुबि - दुब्लि हालौखानाय आराम जिनाखि हालौखानाय हा बेयाव ओ बर' होखांनायनि उनाव सामार होनानै जोङो हाखौ दुफु दुफु फोमोननानै आरामसे बेहाय गायहैनाय जायो आरो। गायनायनि बेलायाव जोङो बुंनो थाङोब्ला दासिमबो जोंना गोदोनि बायदि सावरि जानाय एसे एनै दंबावो नाथाय बै समनि बायदि ज' ज' है हैै मै मै बेबायदि गैला आरो दानि जुगाव। एसे एसे खमायलांबाय मानो होनबा बे गोदान मुगाजों सोलायलांनो जों जोंनि सुबुंफ्राबो सोलायलांनो हमबाय। दा एसे एनै ओरैनो न'आव जानो आनथा बेफोरबायदि गायनानै दोनो आरो। दा ओ बे गायनानै दोननानै आं जेब्लानाखि जोङो मा होनो ओम गायखांबाय न'नि न'नि इसे गायो ओमफाय न'निजों जुदि गायस्लाबनो हाया जायोब्ला दुब्लिफ्रा एसे बुरजा जायोब्ला जों मा खालाम गौ ओ गुब गुबुन मानसिफोरखौ हाजिरा लानांगौ। बा गुबुन मानसिफोरनि हेफाजाब लानांगौ जायो आरो। दा बे हेफाजाब लानायावबो जोंहा सानसेयावनो हाजिरानि थाखाय बेसेबां जौसे ओ ब्रैजौ गाहाम रां हरनांगौ जायो सासेयावनो बुं ए एनै बुरजायैनो माने खरस जायो आरो। दा बै खरसाआ मोनफिनहां मोनफिना हां जानो नागिरो एख नो थाग थिग जानो आन्था न'आव जानो आन्था थोयो आरो। उम दा गायनानै दोननानै आराम बेखौ ओ सानफा सानफा एफा सानफा एफा दैया मोजां हाबदोंना हाबाखै दैया मा रोखोमनि मा माइ गायनानै दोननाय हायाव दैया मा रोखोमनि बोहैदों बेखौ जोङो सानफ्रामबो नायबाय नायनाय जायो दा बेबायदिनो जेब्लानाखि एसे गोबाव मे मेसें बोथोर ओरै आघन माासहालागै सफैयो हेलाबा माइआ आराम फिथाइ। फिथाइ मोनफैयो ओ फिथाइ मोनफैनाय सम जायो आरो आघन मासालागैसिमाव। दा बे समाव जोङो माइखौ मोनबाथाय मा खालामो हानानै न'आव लाबोनानै जोङो बा खायफाया दा ना दु-दुब्लियावनो होयो मारा होयो आरो। ओमफ्राय न'आव लाबोनानै आरामसे बेखौ मारा होनानै बिनिफ्राय जोङो फिथाइखौ मोननो हायो आरो बा जोङो बिनिफ्राय जि जोंनि खस्थ' बिनि फिथाइखौ मोननो हायो। बुजिदोंना नोंथाङा?
औ बुजिदों बुजिदों।
औ नोंथाङा ओ ओरैनो जोङोथ' मोनथिगौ माइखौ जोंनि बर' हारियानो फुरा गायोआनो बा जोंनि बर' हारिल' नङा जोंनि गासै जोंनि हादरसा जे आसाम बे आसामावनो गासिबो माइनि सायावनो सोनार नानै थायो होननानै नोंथाङाबो मिथिखागौ जा नंगौ ना नोंथां?
मिथिनाय जायो उम
नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा? दा माइखौ जोङो बबे बबेयाव फानहरनो हायोबा माइखौ जोङो गायोब्ला मा जानो हागौ बा माइखौ गायाब्ला मा जानो हागौ नोंथाङा बुंनो हा हागोन नामा बेनि सोमोन्दै?
हानाया हागोन दा बे बुंनायनियाव मोनसे मोननै बिदिनो बुंनो हागोन बे बुंनाया जादों ओ जोङो जोंनि हाखौ मोजाङै गोथाङै लाखिनो थाखाय आबाद मावनांगौ बे आबादा जोबोद रोखोमनि दङ। नाथाय जोंनि बे आसाम एबा जोंनि भारत हादराव माइखौ बांसिन गायनाय जायो। बोसोराव जुदि जोङो खेबसेबो हालेवनाय जाया होनबा? हालेवनाय जायाबा फैगौ बोसोराव बे हाया राननानै एबा माबा गोरान जानानै खहा नस्थ' जालाङो बेनि थाखायनो जोङो बे हाखौ गोथां आरो मोजाङै बे नरम लाखिनो थाख थाखाय जोङो हालौनानै माइफोरखौ बांसिन गायनाय जायो आरो बे माइआ हानि थाखायल' नोङा मानसिबनि एबा गाय बेफोरखौ मुवा बेसादखौ फाननानै गावनि उदैखौ सुबुं माहारिफ्रा बिराद नांगौ जानानै दङ दा जोंनि बे आसाम रायजोआव जोबोद रोखोमनि माइ गायनाय जायो। बे माइआव फुल फाख्रि होननाय रन्जित परिमल एबा एबा जोबोद रोखोमनि माइ गायनाय जायो। दा जोंनि न'आवबो माखासे फुल फाख्रि एबा रनजित गायो। दा जोङो बेयाय थोजासे न'खराव जानो थाखायल' गायनाय जायो। नाथाय बे न'खराव जानो थाखाय गायनायाबो एखमबा एसे आग्लायनाय जायो। बे आग्लायनायजों जोङो बिखौ दखानफ्राव थांनानै एफा एनै रां खामायनो हायो होननानै फानहैनाय जायो बोसोरफ्रामबो।
दा जोङो बेखौनो बुंनो हायोखि माइआ देहानि थाखाय एबा संसाराव रायजो जानो थाखाय जोबोद रोखोमनि खामानिफ्राव मदद होनाय जायो। दा नोंथाङा बे आं फिननाय होननायखौ गोजोननाय जादोंना?
औ नोंथां बिराद मोजां जादों नोंथांनि उम आरो नोंथांमोनहा जे बे माइ फाख्रि ना मा? होनदों नोंथां
ओ फुल फाख्रि
फुलफाख्रि नोंथां ना? फुलफाख्रि माइखौ जोङो ओरैनो जों गुबुन माइफोरखौ जेरै गायो बेबायदिनो गायो ना बेनिया एसे आलादा जायो? गायनायनि आदबा
गायनाया बेबायदियानो फार्स्टआव खोथिया फोनांगोन जोङो जात्रायाव
औ
फोनानै बे हान्थुसे जेब्ला खोथिया फोनाया रज'यो हान्थुसिम अब्ला जोङो बेखौ मारा होनानै जों बेखौ बै हालौवनाय हायाव जोङो ओरै थुसु थुसो गायनांगौ जायो आरो बे हालेवनाय हाया हाब्रु एबा एसे दै थानांगोन गोरान हायाव जों गायनो हाया बेखौ जोङो थुसुनो थाखाय हाया नरम एबा एसे दै थानांगोन बे समावसो जोङो बेखौ गायनो होननानै समखौ बहननो हानांगोन
औ नोंथां होमबा जोङो साननो थाङोब्ला गुबुन माइफोरखौ जेरै गायो बेबायदियानो होमबा?
औ बेबायदियानो
होमबा नोंथाङा बे फुल फाख्रि होननाय खौ नोंथांमोना न'आव बाहायो नामा जानायाव?
जानायाव बाहायगासिनो दं जों
औ बेथ' आंनि थाखाय गोदान बे फुल फाख्रिखौ आं दिनैसो खोनाफेरदों आरो मोनजाफेराखैबो दा नोंथाङा माब्लाबा आंनो जाहोनायनो हागोन नामा? बे फुलफाख्रि होननाय ओंखामखौ खौ नोंथां
हागोन नोंथांनो मालाबा जोंनि न'आव आलासि जाफैदो बे सम समाव जोङो बे फुलफाख्रि बे होननाय माइरंखौ नोंथांनो दिन्थिगोनबो आरो जाहोगोनबो दा जों बे फुल फाख्रि होननायखौ बाजाराव थांनानै नायोबा बिनि दामा ब्रैजिनै सेरसेयाव
सेरसेयाव ब्रै जिनै रां लायो आरोना अ ओरैनो बिनि महर फ्रा गुबुन माइरंफोरबायदि बे गुफुरानो जायो ना फाख्रा फाख्रि जायो बेलाय?
ओ बिनि महरा गुफुरानो नाथाय माइरंंआ गिदिरबो नङा फिसाबो नङा गेजेराव थानाय जायो आरो ना